ओ
औ नोंथां ओ खोनादों नोंथां खोनादों।
दा नोंथाङा मा खालामदों?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ होमबा जोङो दसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन नोंथां हागोन।
अ जोङोथ' होनबा ओरैनो दङबालाय ओ जोङो। मिथिंगाया रि जेनेबा खैफोद। नङा होमबा नोंथां मिथिंगायारि खै बेफोर आरो मानसिया बानायनाय खैफोद जायखि जाया जोंनि गेजेरावहाय जे माखासे खैफोद सोमजियो नङा होमबा बे खैफोदफोरा मा मा? बेफोर आरो माबोरै माबोरै जानो हाथावगौ? बेफोरनि सायावहाय जोङो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावराय जागोन नोंथां।
औ औ होमबा आं नोंथांनाव एसे सोंगोरसै नोंथाङा एसे फि-फिननाय होग्रोबानो जाबाय।
दे जागोन नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथाङा बुंग्रोदो ओ
औ।
जोंनाव जे मिथिंगायारि माखासे खैफोद जाबाय थायो नङा होमबा
औ।
जायो दा बै मिथिंगायारि खैफोदफोरा मा मा? दा बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो
औ हागोन नोंथां।
नानै होगोर
ओ मिथिंगायारि खैफोदना? मिथिंगायारि खैफोद होनब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होनबा बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मा दारिमिनारि गायसंनायजों लोगोसे मा जोंनि आबहावाया बाय बिदिनो गाज्रि जालांबाय बेनि जों मिथिखायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
गारि मथर बांलांनाय गोदान गोदान आगजु बानायनाय एबा नैबे गोदान गोदान माने बोथोर सोलायनायजों लोगोसे मा मानसिफ्रा गोरों जाजोब। सुबुं अनजिया बांजोब्बाय बिनिफ्रायनो जोङो मा मिथिंगायारि खैफोदा सोमजियो आरोना। बिदिनो गारि मटर बांनाय लोगोसे बिनिफ्राय गबोननाय उखुन्दैफोरानो मा जोंनि आबहाखौ गाज्रि खालामो। बिदिनो दारिमिन गाइसंनाय। गायसंनायनिफ्राय बेजों गबोनाय मैला आरिफ्रा मा जोंनि आबहायाव गोरोब फैयो आरोना। नोंथाङा बिनि बागै माबाफोर दाजाब देरनो सानदों नामा नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा मिथिंगायारि खैफोद होननानै जेनेबा मानि जाहोनाव। मिथिंगाया एसे माने बारा जागासिनो दंङ बिनि सायावथ' नोंथाङा एसे बुंलांबाय नंङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा आंङो जेनेबा मिथिंग गायारि खैफोद बेखौ एसे नोंथांनो खोनथागोन बिनो सन्देह आरो बिनि सायावहाय जेनेबा जोंनि मिथिंगायारि गफोर होननानै बुंङोब्ला सि बांग्रिंफोर नङा होमबा नोंथां
औ औ
बांग्रिं जेनेबा अरगेंहाजो बेरफुनाय ओरै दैबानाफोर जेनेबा बा बारहुंखा दा बैफोर माने माखासे मिथिंगायारि माखासे बे खैफोदफोर आरो बिसोरो दा बेफोरखौ जोंङो माब्लानि समाव मा जायो बेखौ जोंङो मिथिस्लाबा बेयो नंगौ खिन्थु आरो बेबो नोंगौ जेनेबा बेफोर माखासे जेनेबा ओरै दैबाना जानायफोर दैबाना जानायफोरावहाय माखासे मानसिफोर जेनेबा मानसिफोरनि ओरै गासिबो मिथिंगायारि जाहोनावनो जेनेबा मानसिफोरनि माखासे खामानि मावनायनि जाहोनावबो माने सोलाय सोल' जानानै सोमजिनाय बेखौबो जोंङो बुंनो हायो
औ औ
जेनेबा ओ बांग्रिं मावनायनि बाथ्रा जेनेबा बांग्रिं मावथ' जोंङो माब्लानि समाव माब्ला फैयो जोंङो बेखौ रावबो माने मिथिस्लाबनोनो मोना नङा होमबा नोंथां?
नं गौ नोंथां नंगौ
बे मोनसे मिथिंगायारि जाहाथाय रावबो माने मानसिफोराहाय माने बेखौ गोसो जानानै बानायनाय बा जाह होनोनाय नङा नङा होमबा
औ औ
बांग्रिं मावनाय बांग्रिं होननाय लोगो लोगो जेब्लानाखि जोंनि हा सिङावहाय जेखनाखि मोनसे सोमावग्लुंनाय जायोब्लानो जोंनियावहाय माने बुहुम सायाव मावखाङो होननानै जोंङो बेखौ मिथिनो मोना नोंथां।
औ औ
दा बेबायदि जानायनि जाहोनावहाय जोंहा गोबां न' बांफोर खहा जायो जेनेबा ओ मानसि दुमसि बिफां लाइफां जिब जुनार गासैबो बिथिङावनो जोंहा मानिे गिदिर जायोब्लाहाय खहा जायो होननानै मिथिनो मोन्दों आरो आरो बेबायदिनो बेबादिनो बांग्रिं मावनायनि गेजेरजों मा जायो होननानै खिनानै मोनबावदों माने बबेबा गाहाय जायगाखौबो माने मालाबा समाव गोजौ खालामनानै सोमजि जाहो गोजौ जाहोयो। होननानै जोंङो मिथिनो मोन्दों आरो बेबायदिनो मालाबा गोजौ जायगाखौबो बिसोर माने बांग्रिनि गेजेरजों दहला हाखर माने बिलोफोरबो सोमजिहोनो हायो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बेबायदिनो आंङो मोनसे बाथ्राखौ दाजाबदेरनो सानदों नोंथां
औ
जोंहा जे हिमालय हाजोमा दङ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ जोंनि बे साहाथिंजाय हिमालय हाजोमा दङ बे हिमालय हाजोमाया माने मोनसे समावहाय माने अरगें हाजो देरफ्रुनायनि जाहोनावहाय माने सोमजिनायसो होननानै आंङो मिथिनो मोन्दों आरो मानि दिनैनिफ्राय गैयाबाबो गोबां गोलाव बोसोर आरो माने रोजा रोजा बोसोर सिगाङावहाय माने बे बे जायगायावहाय माने मोनसे अर्गेंनिक हाजो बेरफुनाय जादोंमोन होननानै बुंदों आरो हाोनिफ्राय जे लालामा ओंखारबोयो नङा होमबा दाबै बेरफुनायनि गेजेरजों बे बादि बेयो गोजौ हा मोनसे हाजोनि महर लादों होननानै आंङो मिथिनो मोनदों आरो। दा बेफोरबायदि जाहोनावहाय दा बियो बुहुमनिनो बयनिख्रुइ जौसिन हाजोमा थिखिनिबो जोंङो बे हाजोमायावहाय मोननो हायो आरो
औ औ
दा बेबायदिनोना जोंना ओ मिथिंगायारि खैफोदा बेबायदिनो गोबां माने सोलाय सोल' जोंनि मिथिंगायारि थासारि जेबा बुहुमनि जायनाखि थासारि बेफोरखौ जोंङो माने गोबां सोलाय सोल' खालामनो हायो होननानै जोंङो जेनेबा मोनो आरो। बांग्रिंङाबो जेनबा बेबायदिनो सोलाय सोल' खालामबाय बबेबा गोजौखौ गाहाय खालामनो हायो गाहाय गोजौ खालामनो हायो जेनेबा बेफोरबायदि खालामबाय आरो अरगेंक हाजोआबो जोंना बेबायदिनो आरो जोंना दैनि बिथिङावहाय दै बानायाबो लोमसावनानै बबेबा मोनसे जायगाखौ माने फबलांजोबनो हायो जेनेबा नङा होमबा आरो बबावबा समान जायगाखौ खुरखानानै जोङो मानि हाखर हाला खालामलांनो हायो बेबायदिनो दैयाबो गोबां रोखोम खालामनो हायो आरो बारहुंखानि गेजेरजोंबो बिसोमब्रा जेनेबा न' बांफोरखौ ओंखारनाय बेबायदि गोबां मिथिंगायारि खैफोदा बेफोरबायादि खालामनो हायो होननानै आङो सानो आरो दा बिनि सायावनो जुदि नोंथाङा माबाफोर मानसिफोरनि गेजेरजोंहाय आरो माबाफोर जुदि मानसिफोरनि खामानि मावनाय बा मानसिफोरनि बानायनायनि गेजेरजोंहाय आरो मिथिंगायावहाय माबाफोर जुदि आरो बेबायदि गोबां रोखोमनि खैफोद बेदि आरो दंबावो नामा बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बिदि मिथियोब्ला एसे बुंनानै होयोब्ला मोजां जागोन
औ नोंथां मानसिफोर बानायनायनि गेजेरजों मा मिथिंगायारि खैफोद नङा होमबा नोंथां मानसिया जेरै बानायनाय ओ बिदिनो ओ नैबे जोंनि आबहावा थानाय मा जोंनि बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां दानफ्रावनानैहाय मा दैबाना बायदिसिना बारा जाफ्लेबाय थानाय आरोना आङो जेरै बे बिफाङासोमा जोंनि हाखौबा मा ओ बिनि बिफांनि रोदाया मा जोंनि हाखौबा गोरा खाथुमनानै लायो नङा होनबा नोंथां रोदाजोंहाय ओ बेजों लोगोसे मा दै खुरखानाया खम जायोमोन ओ बिदिनो मिथिंगानि खैफोदा एसे खम जायोमोन बे टाइमावहाय ओ बेजोंनो लोगोसे जेरै मानसिया बो थांनानै थानो थाखाय गोब्राब मोनो आरोना बिदि जायफ-जायोफो जाबाय थायोबा जेरै बांग्रिं आरो बिदिनो ओ दैबाना आरि बायदिसिना दि जाबाय थायोबा मानसिया थांनानै थानो थाखाय गोब्राब मोनो जेरै मोजां न'लुबाबो मोजां था- थानो हाया जेरै खाथि खा- याव जेरै अमा लादो ओ न' लुनानै थायोबा सुुनामि जाप्लेबाय थायो बांग्रिं मावनायजोंनो लो- गोसे बिदिनो बायदि बायदि ओ जेंनाया सोमजिबाय थायो आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा माबाफोर बुंदेबावनो सानदों नामा
औ नोंथां जेनेबा ओ बे मिथिं माहोन मानसिया बादायनाय खैफोदनि बेलायावनो जेनेबा जोंना मुलुगनां दुंखावनाय नङा होमबा जायखौ जोङो ग्ल'बेल वार्मिं होननानैबो बुङो इंराजियाव
नंगौ
जेनेबा बियो ओ मानसिनिनो एकदम खुद मानसियानो बानाय थारनाय होननानै जोङो बुंनांगोन आरो
औ औ
औ जेनेबा मानसिनि खामानि मावनाय माखासे जेनेबा दारिमिनफोर गायसननाय बि- बिफां लाइफां दानस्रांनाय आरो बेबायदिनो गोबां गारि मथरनि बाहायनाय आरो सुबुं अनजिमा गोबां बांनायनि जाहोनावहाय माने जोंनि गेजेरावहाय उम मिथिंगायारि माखासे सम्फदफोरखौ जोङो फोजोबस्रांलांजोबबाय दा बैफोरबादि फोजोबस्रांलांनायनि जाहोनावहाय जोंनावहाय मिथिंगायाव जेनाखि नांगौ रोखोमनि ओ मिथिंगाया आरो मानसिनि गेजेराव जेनाखि बेलेन्स मोनसे समानथि थानांगौ बे समानथिया गैया जालां बाय जेनेबा मानसि नि रुजुनायाव मिथिंगानि ओ जखाया बांनाइ जालांनानै माने बांसिनै ओ दुंखावग्रा जालांबाय आरो दा बे दुंखावनायावहाय माखास ए ओ जोंनियावहाय माखासे मिथिंगायारि गेसफोर रा गोहोम खोख्लैबाय जेनेबा आरो कार्बन -डाइ- अक्साइड ओरैनो टेमपोर नास नाइट्रास अक्साइड बेफोरबादि गोबां गेस फोरा माने जोंनियावहाय गोहोम खोख्लैनानै जोंनियावहाय बेबायदि दुंखावनाया जायो आङो सानो आ नोंथां
औ औ
बेबादिनो जोंनियावथ' गोबां ओ मा होनो मिथिंगायारि आरो मानसिया बानायनाय माखासे खैफोदफोरबो जों जोंनि ओ सुबुंफोराहाय मोग मोगा मोगि जानांबोगासिनो दङ' जेनेबा सिगांनिफ्रायनो आरो दा इयुनावबो जोङो बेनिफ्रायथ' जोङो बारग'नो हाखानाय नङा आरो जोङो इयुनावहाय आरो बिनिफ्राय बांसिन जुदि माबाफोर खैफोदावसो जोङो भुगिनांबावनो हागौ नामा होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङा बिनि सायाव माबा फोर मोजां माबा मोनसे साननांफो माने दङ' नामा
ओ बेनि बाखि मोजां आरोना
उम
जेरै ओ बिनि बागै मोजाङाथ' हमनानै लादो जोङो ओ फिफां -लाइफां दानफायनाय माने बे बिदुङा बांनांबाय नालाय बेखौहाय हमथालाङो थाखाय मानसिया मा बेखौ एसे नोजोर होनांगौसै आरोना बिदिनो जुदि बिदि जाफ्लेबाय थायोब्ला मानसिया थांनानै थानो थाखाय एबा जिब- जुनारफ्राबो थांनानै थानो थाखाय गोब्राब मोनो आरोना बिदिनो नांगौ रोख रोखोमनि ओ जखाखौ मिलायहोनो थाखाय हायाब्लाबो जा हायो बेजोंनो मा बिफां लायफां हाजार हानायमानि गायनांगौ जाहाथे बे मुलुगनाव दुंखावनाया खमायलाङो दैबाना बायदिसिना जानाया खमाय लाङो आरोना औ बेफोरनो आरोना आंनि बुंनांगौआ होनबा नोंथां दोनथलायनोसै नामा?
अ दाथ समाबो जाबायना नोंथां?
औ औ
ओ होमबा नोंथांजों बेबायदि सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो रो उनावहाय जुदि खाबु जायोब्ला नों नोंथांजों आरोबाव फिन जोङो गुबुन मोनसे आयदानि सायाव जुदि सावरायफिनगोन ना मा होनो नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन
अब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथसै ना सावरायनायखौ ना नोंथां? औ औ दे अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे औ दे